औ।
औ नोंथां खोनादों आङो आं नोंथांनाव कल खालामनायनिनायनि जाहोना बेनो नोंथां। आं दिनै नोंथांजों मोनसे आयदायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा हागोन ना औ नोंथां बिदिब्ला जोङो ए आइ नि सायाव सावरायसिनोन हामा नोंथांनि एसे आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्सनि सायाव
औ जागोन देथ जागोन दे
बिदिब्ला नोंथां आंनो जागायगोन।
औ जागायदो दे नोंथां जागायदो।
अ औ ए आइ होनना बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव जोंहा सोलिफ मुगायाव मानि गोबां माने ए आइ आ जोंखौ मदद खालामगासिनो ना। औ ए आइ खौ माने गोबां। खामानियाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै जोङो। फिसा फिसौखौ जों रायलाय्रोयोबा फिसा फिसौ खामानिखौ रालायग्रयोबा जोङो जेरै जोङो मबाइलाव गाव गावनो। फट' इदिट खालामनाय मानाय बा फट'खौ माबा मिसिं बा गोमादों बा गोमानाय। दंबा जों बेफोराव माने एड खालामनो हायो माने लागायदेरनो हायो नङा होनबा नोंथां। बेफोरखौ जों बाहायनाय नुनो मोना नोङा आथिखालाव। लोगोसेनो गोबां गिदिर गिदिर जेनाखि हाथियारफोर। जेरै जोङो मोनसे गिदिर गिदिर हाथियारफोरखौ हाथियारफोरखौ जोङ माबानोबा बेखौ माने सालायनोबा बाहायनोबा। बेखौ जोङो बे जोङो गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय थानानै गुबुन मोनसे जायगानियाव दोननाय जेखि हाथियार बेखौ जों बिनिफ्राय सालायहरनो हायो ए आइ नि जोलै माने आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्सनि जोहै नङा मानो।
औ औ
दा जोङो जेरै गोबां माने खामानियाव बाहायनायखौ नुनो मोनदों जेरै जोङो गुबुन गुबुन हादरफोराव। थाङोबा जेरै चाइना। आमेरिका जापान बेफोराव जुदि जोङो मालाबाफोर दावबायनो थाङोब्ला जों नुनो मोनो नों जेरै एयारपर्ट आरो ट्रेन स्टेसन जेनेबा अबेबा मल अबेबा अफिसफोराव जोङो जेनाखि ए आइ जों बानायजानाय फिसा फिसा रबटफोर बिसोरनो जोंनो माने सार्भ खालामो जोंखौ जेरै जों माबाफोर अर्डार खालामोबा। जोंनो माने लाबोना होफैयो ए आइआनो रबटआनो नडा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ नंगौ
औ थिग बिदिनो जोंहा जेनाखि जोंनि ए आइ जेरै जोंहा नोङो माबाफोर अफिसाव खामानिफोर मावोबा बेफोराव जेनेबा नोंथाङा सुति लानो थाखाय माबाफोर लिरनोबा लाइजामफोर लिरनोबा सुति थिनांगौनि थाखाय नङा मा नोंथां। लानो थाखाय बेयाव जोङो लाइजाम लिरनोबा जोङो नों मानि नांगौ सुथि लानायनि नांगौ ना। रज रेजिगनेसन होनायनि नांगौ। बेफोरनि माने माबाफोरखौहाय जेनाखि लेटार बा लाइजाम बेफोरखौ जों ए आइनावहाय जोंनि मुं थंफोरखौ होनानै इ आइन आवहाय जोङो लिरना होबानो ससे माबानि सोमोन्दै मानि सोमोन्दै नांगौ बेखौ लिरनानै हानो जोङो ए आइया मानो जोंनो रोखा रोखा माने जोंनो नैजि बा जि सेकेणडआवनो माने जोंनो मोनसे लाइजामखौ दिहुनना होयो आरो नोंथां ना होमबा ओंथिगोनां नो
औ
थिग बिदिनो गुबुन गुबुन जेरै अफिसफोराव बबेबा जेनेबा गिदिर गिदिर मलफोराव जोङो जोंनि ओनसोलावबो जों नुनो मोनसै खाथिनि जेनाखि टाउन सहरफोराव नोगोरफोराव नङा होमबा नोंथां जोङो ए आइजोंनो खामानि मावनाय नङा होमबा नोंथां ओ थिग बिदिनो ए आइखौ बिदिनो जोङो गोबां माने जोंनि थांना थानायाव सोलिफु मुगायाव ए आइ जोंखौ बेबायदिनो जोबोद माने ओ मदद खालामदों।
औ
बेखायनो जोंनो ओ ए आइआ जोंनि ओनसोलाव फैनायाव जोंहा माने जोबोद गोग्गाथाव आरो मोजां सुबिदा नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ नोंथां नंगौ।
दा ओ ओ आथिखालाव जों नुनो मोनदों ए आइ खौ सुबुंफोरा गोबां गाव गावनि जेनाखि आरजा जाथावै खामानियाव बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों मानो होनना बुङोब्ला मोनसे जिराद बा मोनसे जेनाखि मुवा बेफोराव मोजांजों लोगोसे जों गाज्रिखौबो बाहायनो हानायखौ जों नुफानो नो मोनजोबो नङा होमबा नोंथां? जेरै ओ माबायावहाय ससियेल मिडियाफोराव जों नुनो मोनो ससियेल मिडिया खौ जोंनो मोजांनि थाखाय दिहुनदोंमोन सुबुंफोरनि खौरां लालायनो थाखाय बा माबा खौरां मिथिनो थाखाय अबेयाव मा जादों बेफोरखौ मिथिनो थाखाय जों बेफोरखौ दिहुननाय जादोंमोन। जाहाथे सुबुंफोरा बेफोरखौ माने आरो जाथावै खामानियाव बाहायनायखौ जों गोबां माने आथिखालाव नु मोनदों आरो नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ नोंथाङाबो मोनथिखागौ। ओ जेरै बिथांमोना गुबुनफोरनि सावगारिफोरखौ होनानै जेनेबा ग्र ग्रप बा ओ सारजिपिटि बा जिमिनाय जों बेफोरावहाय माने ओ गोबां माने आरजाथावै फट' भिडिय' मालायनि फट' भिडिय'फोर होनानै बेफोरनि सायाव बायदिसिना माबा खालामनानै माने ओरैबायदि ओरैबायदि खालाम ए आइ आंनि बेबायदिखौ ओरैबायदि खालाम पतखौ बेफोरबायदि सोंनानै माने बानायनानै माने गुबुन जेनाखि माबा खालाम खालामाव मानसिफोरखौ माबाफोर खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो नों
बैनि सायाव अयथासार खालामनायफोरखौ
औ औ
बेनो नोंथां ए आइआ जोंनि थाखाय माने बेफोरबायदिनो जोबोद माने खामानियाव बाहायजाथाव लोगो से जोङो बेखौ ओ सुबुंफोरा मोजांनि थाखाय दिहुननायलाय बेखौ जोंनि सुबुं माहारियानो दिहुन नाय नङा होमबा नोंथां सुबुंजोंनो बानायजानाय ए आइ आ बेखौ जोङो सुबुं माहारिया मोजां खामानियाव बाहायबा मोजां जागोन आरो गाज्रि खामानियाव बाहायबा गाज्रि जागोन। दा जों बेखायनो सुबुं माहारिया बेखौ मोजां खामानियाव बाहायनांगौ जाहाथे जोंनो ओ इन फिउसा र बा उन समफोराव जोंनो आ बेफोरखौहाय मानानि जों मोजां खामानियाव बाहायनो हायो आरो डेभेलप खालामफिननो हायो आरो नङा होमबा नोंथां दा आं नोंथांखौबो खावलायो। नोंथाबो फंनैसो बे ए आइआ जोंनि ओ बे समाव फैनानै जोंखौ माबायदि मदद खालामदों आरो बेफोरो जोंनो ओ गनायथाव नंगौना नङा बेफोरनि सायाव एसे फंनैसो बुंदों नामा नोंथां?
अ जागोन दे नोंथां जागोन दे। माने दाथ' ए आइ होननानै बुङोबाथ' माखासे खामानियाव बिराद मोजां जादों आरोखि मानोना जोङो साननै सानथाम नांनाय खामानिखौ जोङो एक सेकेणडआवनो मावनो हायो माने आजिखालि ए आइ नि जुरै आरो दा माखासे मानसिफोरा खिन्थु रङै बाहायदों
नंगौ नोंथां
माने माखासे बिदिनो भिउफोरनि लबफोरनि थाखाय बायदिसिना गाज्रि पिकचार बैफोरखौ माने इउस खालामदों आरो खिन्थु बियो गोरोन्थि जादों मानो होननानै बुङोबा ए आइ ए आइ खौ बेफोरबायदिनि थाखाय बरनाय जायाखैमोन जे जे बेबायदि बेबायदि खालामनांगौ होननानै बेबायदि बर हरनाय जायाखैमोन जे बेखौ मानो होनना बुङोबा दा जोङो सानसेनि खामानिखौ एक सेकेणडआवनो मावनो हायोबा बे जोंनि थाखाय बिराद मोजां आरो मानोना ए आइ फैनायनिफ्राय ए आइ फैनायनिफ्राय जोंनि थाखाय जोंनि जायगायावबा जोंनि माखासे मावनो हायै खामानिफोरखौ गोरलैयावनो मावनो हादों दा नों हमनानै नायनांगोन माबा मोनसे फटक इमारजेन्सि नांगौ जायोबा जोङो दखान सखानाव थाङालासिनो गावनो न'आवनो जिरायनानै एक मिनिट बा दुइ मिनिटावनो जोङो ए आइ खौ फट' एदिट खालामनानै जोङो माखासे खामानियाव बाहायनो हायो आरो मोजां खामानिफ्राव अखा दाम दा हेल' हेल' हेल' औ खोना दोंना नोंथां